हेलौ
औ औ
हेल' नोंथां।
नोंथां।
हेल हेलौ नोंथां हेल' औ हेलौ।
खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ औ।
ओ सानजौफु फु समनि गाहाम हामलायनाय खौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां आंबो सानजुफु समनि मोजां गाहामलायनायखौ नोंथांनो जासिहरनाय थाबाय।
आसा खालामो नोंथांङा दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दङ।
औ नोंथां। साबायखर थाबाय।
औ। अ बोथोरा जोबोर गरम। ओंखायनो हायाफोराव जिरायनानै था सम सम दै लोंबाय था।
औ नोंथां।
औ। नोंथांङा ओंखामफोर जाखांबाय सानजौफुनि?
सजफुरि औ जाहाबाय नोंथां।
औ थिगैनो दङ। आदसा नोंथांजों आंङो फंनैसो खोथा एबा आयदानि सायाव सावरायलायनाय होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां।
नोंथांङा दान्दिसे सम खम होनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो हागोन मानो हाया जानो नोंथां।
औ। अब्ला आयदाया जाहैबाय जोंहा मोसानाय रोजाबनाय बेनि सायाव आरोखि ओ मोसानाय रोजाबनाया आरो दामनाय देनाया जोंनि जिउजों माबायदि गोरोबनानै दङ आरो मोसानाय रोजाबनाय दामनाय देनाया जोंजों माबायदि सोमोन्दो दङ औ बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो खोथा फोरमायनो हागोन ना
ओ नोंथां हागोन मानो हाया जानो जोंहा बे दामनाय देनाय
औ
खानाय मुसुरनाय
औ
बा दानि बा गोदोनि जोंहा बे मोसानाय रोजाबनाया जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा दासिमहालागै सोलिबोबाय था थानाय
औ
जेराव जोंहा गोदो गोदायनि जा आबै आबौ बा सुबुंफोरा बे जोंखौ दा दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बैफोरखौ जेखौ सिगां गोदोनिफ नो जोंनो मा होनो फोरोंबोखानाय
औ औ औ
जेराव जोंहा माबा मोनसे ओ प्रग्रामफोर जायोब्ला बेवहाय जोङो गासैबो ज' जाना मोसायो
औ
बेवहाय रोजाबो बेवहाय बाय सिना दामजु लानानै दामनानै जोंहा मोसायो जोंहा मेथाइआ गोबां रोखोम खोमै दङ जेरै खुगा मेथ मेथाइ दङ गोदान मेथाइ दङ आरो गोजा मेथ थाय दङ
औ
खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदोनि जुगनि फ्रायनो जा आबै आबौ आजै आजौमोननि जुगनिफ्रायनो जा खुगा खुगा खुगा खुगा सोरजिबो ओ सोलिबोबाय थानाय
औ औ।
बे सोलिबोबाय थानायखौ जोङो खुगा मेथाइ होननानैबो मोथियो आरो।
औ औ।
आरो जोंहा गोदान मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा दा गोदानै जा सोरजिजानाय लिरनाय जोंहा गा ओ गोदान गोदान सोरजिजानाय दिनैनि बेलायाव सोरजिजानाय गोदान मेथाइ। बायदिसिना दाम ओ गोदान गोदान दामजुजों दामनानै जा दिहुनन्नाय बा सोरजिनाय बे मेथाइखौ जोङो बुंनानै होननानै मिथियो ओ गोदान मेथाइ।
गोदान मेथाइ आरो। औ
आरो जोंहा दोंबावो गोजाम मेथाइ गोजाम मेथाइया जोंहा गोजाम होम गोदो ओ जोंहा आइ आफा मोननि समनि सिगांनिफ्राय जा सोलि बोनाय खायसे दामजुजों दामनाय बा सोरजिनाय बा सोरजिनानै दोननाय बे मेथाइआ दिनै जोंनि गेजेराव औ दाबो हिट जायो सुपार हिट होननानै मिथियो बे बेफोर जोंहा गोद जा मेथाइ जाय गोजाम मेथाइआ जोंनि दिनैनि जा सानावहाय जोंनि गा सैनिबो ओम मा होनो मोनसे गोगाथाव आरो।
औ औ।
दा मोसानायनि बेलायावबो जोंहा गोदोनिफ्राय लानानै बे दिनैहाय सिम जा मोसानाय बेफोर गासै माने मा एसे सोलाय सोलाय-सोलाय-सोलाय- सोलाय दिनै मोनसे गोदान गोदान लेबेलाव मोनसे मोनफैबाय आरो जोंहा गोदोनि मोसानाया एसे आलदामोन आरो दिनै बे बेखौ गोदान गोदान माबानानै एसे आपग्रेड खालामबाय आरो दा जोङो ओ जों गोदोनि जा हाबा बा बायदिफ्राव जोङो मा नुनो मोनोमोन जोङो गोदो दामनाय बायदिसिना हाबायाव जों नुनो मोनोमोन बेम पाटि लानानै जोंहा बर गोदान बरायनाय खैना बरायनाय जों बे खौ नुनो मोनोमोन आरो दा दिनैनि जा हाब हाबा जों बे हाबायावबो जोङो बै गोदोनि जा बेमपाथि दामनाय जेराव खैना बर बरायनाय जों बे हाबाफारिखौ नुयो खिन्थु दिनै गोबाङैनो जों मा नुनो मोनो जोंहा दिनै गिदिर गिदिर बक्स दामनानै जोंहा बे हाबाफोराव जोङो रंजानायखौ जों दिनै नुयो आरो
नंगौ
आरोबाव नै दिनैहाय जोंहा जोंहा ओ गोदोर गोदोर प्लेटफर्मफोर दङ। ओ दिनै जोंनि जा उन्दैफोरा बा जोंजों समानफोरा बा जोंनि देरसिनफोरा मोजां मोजां मोसानानै बे गेदेर गेदेर प्लेटफर्माव जोङो मोसाहैनो हायो आरो दिनै रोजाबनानै मोजां मोजां रोजाबनानै जों गोजौ गोजौ प्लेटफर्माव जों थांनो हायो आरो जों बैखौ दिनै गोदोनिफ्राय जों दिनैहायसिम जों बखौ नुदों आरो
औ नोंथां
हेल' नोंथां
औ नोंथां
दा नोंथाङा ओ बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो? जे आंनो मा फोरमायनो
औ औ दे
नोंथां
ओ नोंथाङा जाखिनि बुंबाय थारैनो जोबोद मोजां मोजां बाथ्राखौ नोंथाङा बुंलांबाय।
औ नोंथां
थारैनो मेथाइया गोदो मेथाइ दामनाय मेथाइ रोजाबनाय। मेथाइआ मा मा रोखोमनि दङमोन जों जोंहा जेरै हमनानै ला गोजाम मेथा थाइ खुगा मेथाइ आरो गोदान मेथाइ
औ नोंथां।
औ आरो लोगोसेनो मोसानाय होननानै बुंबाय आरो दामनाय देनाय
औ नोंथां।
जोंहा फिसा फिसा सोलायनायफोरखौ जों नुबोदों जेरैहाय जोंना सिगाङो खुगाजों खुगा सोलिफुबाय थानाय जायखौ थाइ होनो जाय खौ जोङो लिरनानैबो दोननाय जाया आरो जायखौ जोङो मा रेकर्ड खालामनानैबो दोननाय जाया। बेयो मा खुगाजों खुगा सोलिबो थानानैनो बिदिनो सोलिलांबाय थागोनबो आरो।
औ औ।
गोदान मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा बेयो मा लिरजानाय मेथाइ ओ बेखौ रेकर्डबो खालामनानै दोननाय जायो। बेखौ बेबायदि ओ जोङो खोनासंनो हायो।
उम।
मेथाइ होननानै बुङोब्ला बेयाव आङो बुंगोन मा। जोंहा मेथाइ रोजाबनाय जा बादायलायनाय हाबाफारि जा मोसानाय जा बादायलायनाय हाबाफारि। आरो मा। दामनाय देनायनि जा बादायलायनाय हाबाफारि।
औ।
बे बादायलायनाय खौ जोङो जुदि लाखियोब्ला।
औ।
बे हाबाफारिखौ जुदि जोङो खुङोबोला। जोंनि इउन जोलै। फोरा बे रोजाबनाय बादायलायनायनि गेजेरजों जे गोजौ थाखोसिम जोङो मा। गावनि मुंखौ मुंदांखा खालामनो हायो जोंनि हारि हारिमु। जोंनि मा समाज। जुदि मुंदांखा खालामनो हायो।
ओउ नोंथां।
बेबो मोनसे मा। मोजां लामा आरोखि जोंहा हमनानै लादो इण्डियान आइ। दल बिदिनो सारे गामा बायदिसिना दा दा ओंखारबाय जेराव प्लेटफर्म एबा बादायलायनाय।
औ।
जोंनि गोबां ओ गोबां माने जोंहा गोबांखौनो बुंनांगोन मानो होना जोंनि इयुन जोलै आरो मा होनना बुंगोन जोंनि दा समान बैसोनिफोराबो बेवहाय बादायलायना नैहाय सोरबाया देरहानानै फैनो हादों। आरो बर'नि जा हारि बर' हारिखौ आरो बर'नि समाजखौ मुंदांखा खालामदों नामजादा खालामनो हादों थिग बेबायदिनो मोसालायनाय मोसानाय बादायलायनायावबो जोंहा डेन्स इण्डिया डेन्स बायदिसिनायावबो। माखासे बिदि प्लेटफर्मआव। जोंनि जा उन्दै उन्दै जोलैफोरा ओ बादायलायनायनि गेजेरजों बर' समाज बर' हारिखौ मुंदांखा खालामनो हायो।
औ नोंथां।
औ नोंथां जेरै जोंहा जोंनि उन्दै उन्दै बिनानाव मासुम नार्जारि बिथांनि मुंमोनखौ जों खोनायो मिथियो बेबायदिनो गोबां ओ इयुन जोलैफोरखौबो जोङो बेनि गेजेरजों मा जोंनि बर' हारिमु बर' हारिखौ जों मुंदां खालामनायाव बैफोर हाबाफारि खौ लानाया गाहाम आरोखि दामनाय देनाय बेलायावबो जोङो जुदि दिनै गिटार दामनायखौ आरो बिदिनो हारमनियाम दामनाय धलकि दामनाय खाम सिफुं सेरजा भाय'लिन बायदिसिना बिदिनो केसिय' पियान' बायदिसिनाखौ दामनायखौ जोङो जुदि सोलोङोब्ला बेखौ जुदि बादायलायनायनि हिसाबै लाखियोब्ला। उनाव जोङो इउन समाव माखासे जोङो मा सोलोंथाइ मोननो हायो आरो नामजादा जानो हायो बेनि गेजेरजों।
औ नोंथां।
अब्ला गोदोनि जा रंजानाय फोरबोफोराव जों मा नुयो मोन एण्डभार्ट। थि बेबायदिनो खाम सिफुं बेफोरजों दामनानै रंजानायखौ नाथाय दानि जुगाव माबा मोनसे फुजा फोरबो एबा हाबा हुखा बिदिनो खर्मफोराव मा बांसिनानो जों रंजानायनि बेलायाव नायोब्ला। बक्स दामना मोसानाय बक्स दामना रंजानाय आरो बेबायदिनो डि जे बायदिसिना आहुजा ओंखारबाय बायदिसिना माबानि ब्रेन्डनि। बेबायदि आरख
औ नोथां।
माखासे मानि खोथा जोङो उननि समफोराव आरोबाव सावरायबावगोन।
औ नोंथां।
नोंथाङ दि गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानैहाय आंजों दसे समब्लाबो बे सानदुं गोसा गरम बोथोराव। आंजों रायज्लायनाय सम होबाय बेनि थाखाय आं नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांखौ साबायखर बावहरबाय गोबां थारमानानि जों खोथा सावरायबाय। औ। जाहाथे उनफोराव आरो बेनिख्रुइ मोजां मोजांसिन थै जा सावरायाव बेखौ आसा थिबाय बेजों लोगोसेनो खौ साबायखर बावनानै गोजोनथों होबाय आरो। गोजोन्थों औ गोजोन्थों।